हेल'
औ
औ नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ फ्रियैनो दं नोंथां
आं दा नोंजों ओ बिदिनो मैगं थाइगं आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों आरो ना
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
ओरैनो जोंनिथिंजायथ' मैगं थाइगं होनोब्ला जेन'बा बांसिनानो न'आव न'आव गायनानै जाग्रा जेनेबा भिन्दि बेफोरखौ गायनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो खांख्रिखला ओमफ्राय जोगोनार गोनार आरो मा होनोमोनलाय फटल बेफोरखौ जोङो बांसिन माने आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना मैगं थाइगंखौ आरो जोंनि न'आव बांसिनानो बेफोरबायदि फि फिसा फिसौ बेफोरबायदि मैगं थाइगं जोङो बयनिबो न'खराव बांसिन नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलाव बांसिन मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै जानो हायो आरो जेरै नोङो मान मानलाग्रा बेसाद बहलफोर जिंखाफोर आरो उम जो- गोनार आरो बेफोरबायदिनो बायदिसिना मैगंफोर गायनानै जानो हायो आरो आरो नोङो फान्थाव फोरबो गायनानै लानो हायो आलुफोरबो गायनानै गोजां बोथोर समावथ' जों आलुखौ गायनाय जायोना ओ बेयावबो जोङो आलु खौ माबोरै गायो होनोबा जोङो बेफोरबायदिनो जेन' फाबबा फार्स्टावनो नोङो मोजाङैनो हालेवग्रनानै लाबाय बा मोजाङै जावनानै लाबाय बेनि उनाव जोङो बै आलुफोरखौ बे हा सिङाव फबनानै गायनाय जायो आरो
औ
आरो बेफोर बेनिफ्रायनो जोङो जेब्ला टाइम जायो सम फैयो अब्ला जोङो बे आलुखौ बुरनानै माबानानै ओ बोखांनाय जायो आरो अब्ला जोङो गोबां बिबांनि आलुफोर मोननो हा सिनो आरोना बेखौ जोङो ओ बिदिनो हाथाय बाजाराव फानना नै रां आरजिनो हायो आरो जोङो बेखौनो ओंख्रि हिसाबैथ' जोङो जाखायो नालाय आलु खौ औ बेखौनो ओंख्रि हिसाबैबो बाहायबाय जोङो जाबाय आरो बे फोरबायदिनो फाननोबो हाबाय फाननानै एसे एनै बेफोरबायदि फैसाफोर माबा रां आरजिनो हायो आरोना। आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां मैगं गायनानै जोङो बिदिनो बाजारफोराव फाननानै ओइ जोङो ओ फैसा खामायनो हायो आरोना खामायनायजों लोगोसे जोङो गाव गावनो मानो होनोबा बेखौ जानांगौ जायो नालाय आदार हिसाबै जोङो। जोङोथ' जोङो ओंखाम जानायाव जोङो ओंख्रि गैया बानो जाखाया मैगं थाइगं गैयाबानो जाखाया
औ
औ आरो जो देहानि थाखाय जोङो लाव ओंख्रिया मोजां मानो होनबा दाथ' गरम बोथोर लाव ओंख्रि जायोबा जोंना देहाया थान्दा जायो मानो होनोबा बे गुसु गुु - नाय बेखायनो जोङो लाव लाव ओंख्रि जायोबा माने देहाखौ थान्दा मोनो। आरोना ओमफ्राय नोंथाङा मा मा मिथियो बिनि सोमोन्दै खोन्थादो दे मैगं थाइगंफोर खौ लानानै नोंसिनिथिंजाय माबोरै आबाद मावो
बिदिनो जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो जोगोनार खुमब्रा लाव फोरला ओमफाय बिदिनो सबाय बिमा टमेट' आलु माने बे फोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलजों ओमफाय बिदिनो बोथोर नायै बोथोर बिदिनो दाथ' ओ सबाय बिमा ओमफाय बानलु औ खांख्रि खनला ओमफाय फोरला बेफोरखौ औ ओमफ्राय बिदिनो
आरो जोङो गोजां बोथोराव माबा मोनो गोजां बोथोराव जेरै जोंना लाफा लाफा मैगं मोनो मला मैगं मोनो गोजां बोथोराव आरो बेफोरबायदिनो बेसर मैद्रु बेफोरबायदि बांसिन मैद्रुखौबो जोङो नुनो मोनो आरो खुदुना मैद्रु फोरबायदिखौ जोङो जानो हायो आरो आरो जेरै जोङो लाफाखौ लाफा गोबाबबो जानो हायो मैद्रुबो जानो हायो। आरो मुलाफोर मुलाफोरखौ जोङो खाजिबो जानो हायो।
औ
बे मुलाखौ जोङो फोराननानै हानानै गुन्द्रु खालामनानै जोङो दैज्लां बोथोराव जेब्ला मुलानि सिजोनाव जेब्ला बोथोरा जोबो अब्ला जों बेखौ गुन्द्रु खालामनानै जोङो सानदुङाव फोराननानै जेब्ला गुन्द्रु जायो बेखौ जोङो आलुफोरजों जानो हायो आरो आरोना माने बेलेग बेलेग ओंख्रिजों जानो हायो आरो आरो जोङो आसारबो खालामनाय नुनो मोनो आरोना
औ
टेमट'फ्राबो बिदिनो जेन'बा टेमट'आथ' बार' मास होनजायो जेन'बा गोजां बोथोरावबो थायो गोलोम बोथोरावबो थायो होनजायो माने दाना गाैबो बुस्थुखौनो जोङो माबा मोनजोब्बाय नालाय अबेबा बुस्थुफ्रा बांसिनानो बार' मास ज थाजोबो दामनिया
औ
औ आरो जोङो खुमब्रा खुमब्रा ओंख्रिफोरखौ जोङो जेन'बा दाउफोरजों जायोबा मोजां मोनो मैगं थाइगंनि गेजेराव जों बुंनो थाङो ङोबा आरो जोंहा नै जोंनिनो बे औवा औवा मेवाइखौ जोङो बांसिनानो जोंनि बर' ट्रेडिसनेल हिसाबै जोङो अनलाजों जानो हायो आ आरोना अनलाजों मेवाइजोंनाथ' जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रिखा नालाय ओ ओमफ्राय बेफोरबाय बिदिनो जोङो ओ मा बायदिसिना बेफोरबायदिनो मेवाइखौ आसारबो खालामनो हायो
औ
बिफोरबायदि दे नों बुंदो एबार मा जेन'बा माबोरै माबोरै
औ बिदिनो इयाव बिदिनो टमेट' होननानै बुङोब्ला बिदिनो टमेट'नि माने
टमेटखौ गिबियाव माने बे बिदिनो बिदिनो गिसि जायगायाव बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो टमेट'खौ ओमफ्राय बिदिनो टमेट'खौ गायनानै उनाव लासैनो जेब्ला टमेट'आ बिफां जाबोन हमो अब्ला बे बिफांनिफ्राय माने फिथाइखौ मोननाय जायो आरो ना
औ औ
टमेट'नि थावनाया बिदिनो गोखैहां गोदैहां बिदि जायो ओमफ्राय बिदिनो फोरला होननानै बुङोबा फोरलाखौ गिबियाव माने फोरला फिथाइखौ जों गिबियाव माने फोराननाय जायो आरोना गिदिर जाबा जेबा फिथाइ गिदिरायो अबा बेखौ फोरोंनाय जायो ओमफ्राय औ गायोबा फोरान फोराननाय जायो ओमफफ्राय बे फोराननानै बिदिनो बेनि बेगरखौ बर'नो आ रोना ओमफ्राय बरननानै बिदिनो फोराननानै दोननाय जायो औ ओमफ्राय बेनि उनाव ओ जेब्ला गायनो नागिरो अब्ला फोरला बेदरखौ बिदिनो गायो आरोना बिदिनो गायनानै हा जमा खालामनानै माने
हासार होनानै ओं जेनेबा गोबोरखि हासार बायदि बिदिनो नवाव मोननाय हासारफोरखौ होनानै जेनब बा गायबाय गायनायनि उनाव उम जेब्ला जोंङो
जेब्ला बिफाङा जेब्ला माने खिलिहाङो बिदियाव जेनेबा बैसां गायना होनाय जायोना बैसां खालामना होनाय जायो फोरला माबानि थाखाय ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला बिदिनो माने बे बिफाङा मानलायो आरोना ओमफ्राय मानलाानानै
अ जोङो बे बिफाआ मानला ग्रानालाय जोङो बेखौ माने बैसां गायनांगौ जायो नङाबा जोंहा ओम माने बे माललाग्रा बिफाङाथ' जोङो ओ बैसां गायाबालाय जोङो अबि जेन'बा हाफोराव थायबाबो जोंहा बेफोरो गाज्रि जानो हमो ना एम्फौ सुनो हमो गाज्रि जानो हमो बेखायनो जोंङो माने बैसांखौ होनांगौ जायो आरोना जेराव बैसांङाव थायोबा बियो बैसांनिफ्राय ओरै दिन्दां दिन्दां आराम जायो आरोना आरो जोङो बांसिनानो ओ ओ गामिफोरनि ओनसोलनि मानसिफोरा बांसिनानो गोबोरखि हासारबो होनाय जायो आरो ना गोबोरखि हासार होयोबा फिथाइफ्रा मोजां जायो गिदिर जायो जेन'बा मोजां गब्ल' बोयो आराम जायो जानोबो गोथाव जायो आरो नोंङो इवरिया हा सार बायदिसिना हासार बाजारनिफ्राय बायनानै होफैयोबा थ' जोंना माने जेरै जों बाजारफोरनिफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ बायनानै लाबोयोब्ला जोंहा हासार होनायखौ बोरैबा मोनसिनबायोब्ला थाब सेवो थाब गाज्रि जायो थिग बेबायदिनो जोङो गामि ओनसो लाव जेन'बा गामि ओनसोलनि बे मैगं थाइगंफोरखौ लायोबोला जोंहा माने बांसिन हेल्थनि थाखाय मोजां आरो ना देहानि थाखाय मोजां जाहाथे ए गामिफोरनि मानसिफोराथ' जेन'बा बांसिनानो हासार होआ ना लाय जेन'बा बै बायनानै इउरिया हासार बायदिसिना बाय बायदिसिना हासारखौ बाहाया ना लाय जाखिनि न'निनो मोननाय हासार मोसौनि ए गोबोरखिनि हासारखौ होनाय जायोना जेन'बा बिनि मोन सारा जेन'बाथ' जेबो गाज्रि नङा नालाय ओंखायनो बांसिनानो गामि ओनसोलनि मैगं थाइगंफोरा मोजां जायो आरोना
बिदिनो माने बिदिनो बेफोरबायदि मावनानैनो
मैगं थाइगं गायनाय जायो
जोंनिथ' बिदिनो फोरला दाथ' फोरलानि बोथोर बिदिनो फोरला गायनाय जायो ओमफ्राय सबाय बिमा फानलु
औ ओमफ्राय नों मा मैगं थाइगंखौ साबसिन मोजां मोनो
आङो गिबियाव बिदिनो टमेट' आलु माने बिसोर मोननैखौ बांसिन मोजां मोनो आङो जानो
औ औ आङो नारजिखौ मोजां मोनो आरोना जेन'बा बे ना फाथोखौ फोराननानै दोननानै जि गोरान खालामनानै बेखौ गोबाव समहालागै दोनो ना बेनि ओंख्रिखौ आं मोजां मोनो आरोना बेखौ जेराव बुङो नारजि फाथो मैगंनिफ्राय जेराव जोङो फाथोखौ खानानै फोरानो ना फोराननानै बिदिनो गोबाव समहालागै दोननानै जानो हायो आरोना बेखौ आरो मैगं थाइगंनि बेलायाव होनोबा जोंहा बे माबा गाजर गा जरा जाहैबाय मेगननि थाखाय मोजां औ गाजरा माने मेगननि पावारखौ मोजां खालामो आरोना आरो साम बेफोरबादिया
दे होमबा जोंना रायलायनायनि समाबो जोब्बाय ओ दोनथलायनोसै होनबा नोंजों रायलायनानैहाय मोजां मोनबाय दे औ